हेलौ
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों ना?
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
हेलौ औ दं नोंथां दङ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा थालिर बिफांनि सायाव रायलायदिनि नामा?
हेलौ
ओं खोनादों
औ औ नोंथाङाबो फ्रि दङब्ला हेल' नोंथाङाबो फ्रियानो दङ ना? खोनादोंना नोंथां
ओं ओं
हेल'
खोना ओं